हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ गोजोन फुंबिलिनि गिबियावनो नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय
औ ओ आङो दायो नोंथाङा सम मोनोब्ला नोंथांजों मोननैसे आयदानि सायाव आवरायनो सावरायनो थाखाय नोंथांखौ फन फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
बिदिब्ला जोंनि सावरायनांगौ आयदायानो जादों जोंनि बे गेजेरावहाय गोदो आरो आथिखालनि समावहाय खोमसि फोथायनाया माबायदि बिदि गोहोम खोख्लैयो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां अ गोदो आरो दानि खोमसि फोथायनाया जोबोर फाराग नङा होनबा नोंथां ओ गोदो बिदिनो बांसिनमोन नाथाय दा आथिखालाव आथिखालाव जोङो ओ खम नुनो मोनो नङा होमबा जोंनिया जों गोदो ओ सोलोंथाइ गैयामोन एबा जोङो गामि गफा सिं सिं जोङो बिदिनो जौ जुवाजों गफबना थायोमोन एबा बुजिनो जोङो गोथौयै गुवारै सानो उन सिगां सानो रोङामोन नङा होमबा नोंथां दा
औ नंगौ
बिदिनो जोङो गावजों गाव एबा नखरनि एबा जों साखाथिनि गासै गामियावनो जोङो बरजों बर गावबा गाव जोङो नायनो हालायोमोन एबा जोङो खौसेथि गैयामोन नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोङो नखर ओ गंसेनि बिदा फंबायबाबो जोङो नांलाय खमलाय बिदलाय खुरलायखौ जों गोबां बिदिनो जौ जुवाजों गबना थानाय नुयोमोन नङा होमबा
औ नंगौ
बिदिनो जोङो ओ जौगालांनो सोरबा सासे जौगालांबाय एबा सोरबाखासे मोजां खामानि मावलांबाय बेखौ एबा धोनिफोर जाबा बिथांमोनखौ नायनो हायि सुबुं गोबां दंमोन नङा होमबा गावनिसाय बांद्राय जौगालांसिननायखौ बेखौनो जोङो
ओ जोङो नायनो हायोमोन आरो गुबुननि सिगाङाव जोङो गोबां बायदिसिना बिदिनो जोङो फाव फान्दायो नङा होमबा दासिमबोथ' बिदि सोलिगासिनो दाबो जोंनि गामि गफाफोराव ओ बिदिनो जोङो गोबां फानदायोमोन बिदिनो जोङो गाज्रि गाज्रि गोबां बिदिनो दायना साजायनानै जोङो गोबां सुबुंखौबो जों खास्रि बिस्रि बुथारनाय एबा जोङो खास्रि बिस्रि जोङो ओ बुनानै जोङो खासथि होनायखौ जों ज नुनो मोनबोदों एबा जोङो ओ गामि गफानिफ्रायबो जोङो होखारनायखौ जोङो बर समाजाव नुनो मोनदों नङा हबा नोंथां ओ बिदिनो जोङो दोहाय जोङो जोङो नखराव गथ गथाय एबा गदोरानो जा जोङो माबा मोनसे उदै सानाय एबा खर सानाय जोङो जायखिजाया जोङो बेमार जाबा ओ बेवहाय जोङो डाइरेक्ट जोङो देहा फाहामसालियाव लाङा लाबासिनो जों कभिराज एबा जोङो गामिनि बिदि जोङो अजाफोरनियाव लांना थाङोमोन नङा होमबा नोंथां ओ जेब्ला बियो नायगोन अब्ला ओ बियो बिदिनो मोदाय अरदों बिदिनो जोंनिया भुट हाबदों बिदि ओ बायदि बायदि ओ बायदि मैया बिदि बिदि फुजा होनांगौ बिदि जोङो ओ दाउमा दाउसा एबा जोङो दाउदै बायदिसिना होनांगौ होनबाबो जोङो माइ मानिनानै सोलियोमोन नङा होमबा जोङो बुंनो थाङोबा जोङो ओ बिदि धोरोम फुजि होनबो जोङो फुजिनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोङो बुजिनायफोरा एसे खममोन गोबां बिदिनो नुनो मोनो आरो सोरबा जुदि जोङो ओ सोरबा सासेया जोङो मायाबा मोनसे जानानै जोङो बेमार आजार जानानै जोङो नुमुलिया बायदिसिना जों जानानै थैबाबो जो गुबुन सासेखौ जोङो बेखौ नो नङा होनबा नोंथां बिदिनो बिथां
बिथाङानो बुथारदों एबा बिथाङानो मोनसे दायनानै जोङो जन्त्र राय नायनानै बिथांमोना आ बेखौ फोजोबस्रांदों बिदि बुंनानै जोङो ओ खायफा खायफा सुबुंफोराबो बेखौनो मानिनानै आ साना हसेया जोङो बायदिसिना सुबुंनि जिउखौ जो ङो सिलिंखार खालामबोनाय एबा न'खरफोरखौ सिलिंखार खालामबोनाय गोबां नुदों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
बिदिनो जोङो ओ जों साखाथिफोरावबो उनदै समनिफ्रायनो जोङो गोबां नुबोदों नाथाय आथिखालाव एसे ओ आथिखालाव बिदिनो बिगियाननि जुग एबा गावब गाव सोलोंथायाइ लानानै ओ जौगाखांनानै लांनाय जुग नङा होमबा नोंथां गावबा गाव सोरां लामाखौ गावनो ओ दैदेनलाङो आ बिदिनो जोङो गोबां खम बिदि खोमसि फोथायनाय ओ मानसिफोरा जोङो खायफा खायफा गामि गोथौफोराव बिदिनो जोङो बुजिस्लाबै एबा जोङो गोथौ सानो जोंनि थौले गोसोनि मानसिफोरखौ खौ जोङो सोरनिबा सिगाङाव एसे जोङो फाव फानलायनाय बाथ्रा बुंबाबो बेखौ जोङो गनायनानै लाया एबा मानिनानै लानो हाया नङा होमबा नोंथां ओ आथिखालाव बिदि खोमसि फोथायनाय बिदि एबा डाइना साजायनानै बुथारनायफोरखौ जोङो बर' समाजाव गनायनानै लाया एबा जोङो सरखारफोरा जोङो बेखौ ओ मानिनानै लाया नङा होमबा नोंथां आ बिदिनो जोंनि ओ ओनसोलावबो बिदिनो गोबां सोलियोमोन नाथाय आथिखाल लाव एसे जोङो खम सोम सोमजिनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोल एबा जायगाफोराव जाफेरबाय नामा नोंथां
औ जाफेरबाय
औ
जागासिनो थायो ओ जोंना नाथाय आथिखालाव एसेबां जोङो बिनिफ्राय बे खोमसि फोथायनायनिफ्राय जोङो ओ गोबां जोङो गोजान जालांनायखौ जों नुनो मोनबाय नङा
औ नगौ
औ गोदोहायसो जोङो बांसिनहाय बे ओ खोमसि फोथनाय जेरै जोङो नङैखौबो नंगौ साननानै लानाय औ बेफोरबायदिनो जोङो ओ बे साननायफोरखौहाय जोङो साननायफोरजोंनो गोदोनि सुबुंफोरखौ गोदोहाब बनानै थानायखौ जोङो गफबनानै थानायखौ नुनो मोनोमोन ओ नाथाय आथिखालाव जोङो बेनि निफ्राय एसे गोजान जालांनायखौ जों नुनो मोन नङा होनबा ओ बेबदिनो जोङो ओ जों बे बेनिफ्राय जों बोरै गोजान जालांखो बेखौ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ नोंथाङाबो बुंलांखाबाय जेरै जोंनि सुबुंफोरा आथिखालावहाय साननाय हनायफोरा जोबोर ओ गोजौ थाखोसिम जानानै फैबाय आरो जोंनि सोलोंथाइ थाइ बायदिफोरा जोबोर गोजौ गोजौ फारसे जौगानायनि थाखायनो जोङो बे निफ्राय गोजान जालांनो हादों होननानै हमनो हायो मानो होनोब्ला आथिखालाव सुबुंफोरा ओ ओ आथिखालाव सुबुंफोरा गासैबोआनो गोजौ सोलोंथाइ लायो आरो न'खर न'खर गासैबो गावनि गथ' गथायाइफोरखौहाय ओ गोजौ सोलोंथाइ लानायाव गासैखौबो जोङो ओ थुलुंगा होनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां बेबायदियैनो जोङो बिजाब फरायोब्ला जों गोबां गियान मोननो हायो बेनिफ्राय जोङो बिजाब फरायनानैहाय गोबां गियान मोननायनि जाहोनाव जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानायनि जाहोनाव जोङो बेनिफ्राय ओ एसे एसे गोजान जालांबाय होननानै जों साननो हायो नाथाय जोङो बे दासिमबो जोङो गामि गफाफोराव जोङो बेखौहाय जोङो जोङो गामि गफाफोरावहाय जोङो बे आइजोफोरखौहाय आइजो नङाब्लाबो जोङो हौवा माहारिफोरखौबो गोदोनि सुबुं जों जेरै जोंनि आइ आफा होननानै जों हमजायो सानजयो बिसोरनियाव दासिमबो बे खोमसि फोथायनाया जायगा लानानै दङ जों बेखौ मानो होनोबा बिथांमोनहा दासिमबो बे खोमसि फोथायनायखौ एसे एनै जोङो ओ फो थायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो जेरै नङैखौबो न'ग साननानै लानाय बिदिखौहाय जोङो जेरै बे फिसा फिनला खोम खोमसि फोथायनाय होननानै बुङोब्ला जो जेरै दासिमबो जों फुंबिलि समफोराव बबा जायगायाव दावबायायनो थांनाय समफोराव जोंहा दैहु खालिफोर लानानै थांनाय नुब्लाथाय बेफोरखौ माबा मोनसे खैफोदफोर फोरमायगोन होननानै सानो आरो सैमा हासुलानाय बायदि नुयोब्लाबो जोङो माबा मोनसे खहा जागोन होननानै जों साननानै लान साननानै लायो नङा होमबा नों थां बेफोरखौबो जोंनि मोनसे मोनसे खोमसि फोथायनायनि बिदिन्थि होननानै सानजायो नङा होमबा नोंथां। औ आरो जेरै दाालाय गोथैयाव बानानै दावउखा गामनाय नुयोब्लाबो जोंनि माबा मोनसे खैफोद फोरमायदों होननानै साननानै लायो। आरो जोङो बायदि लामाफोराव दावबायनाय समाव मावजिफोर बाराथेयोब्ला ओ जोङो दसे सम गारिखौ लाखिथ'नानै उनथि फासायफिननानैहाय जोङो उनावसो जोङो दावउलांफैनो बेनि बेफोरखौबो बे खोमसि फोथायनायनिनो मोनसे मोनसे बिदिन्थि होननानै सानजायो नङा होमबा नोंथां जोङो दासिमबो बे खोमसि फरायनायखौहाय नागारजोबनो हायाखै आरो बेबायदियैनो जोङो दासिमबो ओ बेमार आजारफोर जायोब्लाथाय जोङो दासिमबो डाक्टरफोरनाव लाङालासिनो बेबादि फुजाफोरनियाव लांनानैहाय गावसोरनि बेरामफोरखौहाय बारासिन खालामनानै लानायखौ जोङो दासिमबो खायफा खायफा गामि ओनसोलफोरावहाय खना खनला गामि ओन स्कुलफोरावहाय जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। बेबादिनो जोंनि बे बर' समाजावहाय बिदिनो खनना खनला गामिफोरावहाय खोमसि फोथायनाया दासिमबो साग्लोबनानै दङ जोङो बेखौ साननो हायो नाथाय जोङो गोदोनि होननानै बुङोब्ला ओ गोदो बांसिन बे खोमसि फोननायनायजोंनो गफबनानै थायोमोन ओ बिदिनो ओ गोदोहाय ओ गोजौ सोलोंथाइ लानाय जोङो सुबुंफोरखौ नुनो मोनामोन आरो बेबायदियैनो नोंथाङानो बुंलांबाय जेरै जौ जुवा बायदिजों बुंफबनानै थायोमोन आरो साननाय हनाय बुजिनाय फोर एसे थौले गोसो नि जायोमोन होननानै बेबायादियैनो जोङो ओ दाय गोयै सुबुं खौबो दायना साजायनानै बुथारनाय बायदिफोरा गोदोहाय बांसिन जायोमोन जोंनि बिदि गामि गफाफोरावहाय आरो जेरै जिबौफोर सौजायोब्लाबो जोङो बिसोरखौहाय डक्टरनाव लाङा बालासिनो जोङो अजानियावां लांनायखौ जों दासिमबो नुनो मोनो थेवब्लाबो जोङो बे खौ अजानियाव लांनांगौब्लाबो ओ जोबोर ओ बिस गोनां ओ जिबौफोरा अरोब्ला दा जोंनो बेखौ अजाया फाहामनो हाया नङा होमबा नोंथां ओ खायफाखौ जोङो ओ सैथो होननानैबो सानजायो बायदि अजाफोरनि बेफोर बायदि बेराम फाहामनायखौबो नाथाय जोङो ओ बिदि ओ सैमा अरजानाय आरो जिबौ सौजानाय बायदिफोरखौ जोङो ओ डाट रनियाव ओ लांथारनांगौ नङा होमबा नोंथां ओ जोबोर बिस गोनां बिदि जिबौ ओ फोरा अरोब्लाथाय जोंनि बेखौ औ अजायाबो फाहामनो हाया नङा होमबा नों थां औ नाथाय जों आथिखालावबो ओ बेफोरखौहाय जोंनि ओम खना खनला गामिफोरावहाय बेबायदिनो जोङो डक्टरनाव लाङाबालासिनो अजानियाव लांनानैहाय फाहामथाय लाहैनायखौ जोङो ओ नुनो मोनो। आरो जोङो बेखिनिखौनो ओ बुंनानै जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो फो फोजोबथारनोसै नामा नों
औ दे नोंथां औ।